मा खालामदों?
नै दाद बाय रैनानै दं।
ओंखाम जाबाय नामा?
ओंखाम ओं जाखांबाय।
ए मा ओंख्रि जाखोहाय?
ओंख्रिया खान्थाल बेगर मैथा ओमफाय ना बाथोन
जोंहाना दालि ओंख्रि ओमफ्रायो ना फ्रायसो
उम बिदिजोंनो जानांगौहाय सम सम
बेरायनो थांथाराखै नामा जेरावबो
ओंहो बेरायनो थांनायानो जायाखै
नोंलाय बेरायदों
आङो बेरायनो थांनोसो नागिरदों
अ माला थांगोन?
गाबोन थांनो नागिरदों जोंहा बेरायनो गोजानाव
उम बबेबे जायगायाव हाबबोगोन। अह मा मा जायगायाव हाबबोगोन दा
माबायावसो थांनो नागिरदों जों कामाख्या मन्दिराव थांनो नागिरदों नोंखौसो सोंदोंमोन आङो सोंहरनो सानदोंमोन आं थांफानो नामा होननानै
थाङो थङो आंहा लोगो नागिरबाय दंखायोमोनमफ्राय रावबो थांग्रा लोगोखौनो मोनाखैमोन ना
थांनोबा ओंखार गाबोन
अ गाबोननो थांगोन अ थांजागोन दे
थांना फैनोसै एसे गोसोफोरखौ स्रां मोनगोनदां
ओं थाङो थांगोन ओं थांनांगौसोहाय न'आव थाबाय थानायजोंल' जाया
उम थांनांगौथ' आरो न'आव थाबाय थाजायाबाारा
ओं थांगोन ए गाबोन रावबो थांनाय नङा खोमा दा गायनाय फुनाय दिन ना
नोंस्रा आयमोनहालाय थाङानो
ओहो थांनाय नङा एसोरो दा सोलाबथनाय नंथारा औ ओं खामानि सोलिगासिनोथार
मा मा खालामदों दा दालाय न'आव थानानै।
गायनाय फुनायानोसै। गायनाय फुनाय सोलिगासिनो ना? ओहो आं न' नेग्रासो जादों। न'आव मानसि थायाबाबो जाया ना। न' आवबो मानसि थाथार नांगौ। उम नोंलाय गायाखै?
लाय गाया गायदों आहा सानफ्रामबो गायगासिनो दङ न'आवनो। गायनायनि दिन ना दा ओंखायनो गायला गासिनो।
उम ओं थांगोन। ओं गाबोन खबर लाहर फिनबानो जाबाय। हो बासखौथ' बारा हाया ट्रेनजोंनो थांजागोनदां।
ए जोङो बासजोंसो थांनो नागिरदोंमोन थाब मोनहैयो नालाय बासजों।
हो
बासजोंसो थांनो नागिरदोंमोन होनदां।
उम आं बासखौनो गाखोनो हायाबा। बास गाखोनो हाबालाय जेबो नङामोन।
जायो ट्रेनजोंबाबो ट्रेनजों जोङो
उम जिनै बाजि
उम ओं जिनै बाजियाव उम
जेबो नङा दे।
जेबो नङा दे थांजागोन। ओं थाब मोनाबा बेयाव ओमबा गाबोन ओंखार बोनोसै। ओं ओं
उम सोर सोर थांनो नागिरदों?
जोङो आइ ओमफाय आब' बाजैल'सो ओमफाय आं
उम सोलाबनाय नङा इयो।
ए इदिसो ओमबा।
ओं
उम जेबो नङा खामानिना दा दैलांनि
ओं दा खामानियानो
अमाफोर फिसो गारो खोमा नोंस्रा?
ओं अमा दा
औ अमा दाउ फिदों। ए फाराम फोर दं नामा?
ओं दाव फाराम दङ।
फाराम दङ। ओं ओं
सोलाबथ'आ नंथारनाय नङा।
ए ओं नागिरगोन दे जेबो नङा।
उम
ओमफ्राय नोंसा मा मा मैगं फिसि माबा मैगं गायो न'आव? मा मा खेथि खालामो न'आव न'आव मा मा खेथि खालामो?
दाउ फियो हांसो फियो। बेखिनिखौनो फियो उम उम
हांसोआ बुरजाथारदां?
हांसोआ बुरजायानो नैजिबाथा।
उम मोजां दे नोंसिना मोजां मालाय न'आवनो आराम मोनो।
ओं बेफोरखौनो फिनानै संसार जायो। हाजिरा मावस्लायस्लाय बेफोरखौनो न'आवनो फिबाय थायो।
ए ना गुरहैनोसै सानदोंमोनहां ओमफ्राय लोगोफ्रा थांजोब्बाय आंहा थांदिया।
अ' उम उम थांबानो जायोमोनदा। उम सानदुं दुंदों नामा?
सान्दुं दुंदों नामा? सान्दुं दुङाखै अखा दोमैलुसो जादों जोंना।
उम
अखा दोमैलुनो।
जि सानदुं गोसा
जि सानदुं गोसाथार एनिफ्राय बारबो बारदों नालाय। ए ओम ओम।
उम
ओं ओं जागोन दे लां-लांफागोन।
खामायका मन्दिरनि अनगा आरो बेल गुबुन जायगायाव बेराय जाबावगौमोन नामा
गुबुन जायगायाव बेराय जाबावगौमोन नामा उम बेरायजायो मेलला जायगा दङ'। समखौ नायनोसै समा थोयोबाथाय बेरायनोसै ना।
ओं उम
ओम।
बेरायनांगौहाय सम थानायावनो। उनावहाय बेरायनो मोननाय नङा।
उनावहाय बेरायनो मोननाय नंआ।
उम उम
उम ओमफ्राय नोंस्रा मा मा ओंख्रि जाबाय थायोहाय?
ओंख्रियानो गैया मालाबा आलु बाथोन माबलाबा ना बाथोन। दिनो जानानै थायो न'आव मै गंफोर गायनो बारि गैया नालाय गासिखौबो माइ गायजोबो जोंहा।
उम मोजाङानो बायनानैसो जायो होमबा उम
सोर सर दं नों -
जोहा दंजोबो आइ बाबामोन दंजोबो आब। आदा।
उम मोजां।
मोजाङानो बिदिनोसै आरोना माथो होननो।
ओमफ्राय नोंसानिफ्राय गाबोन सोर सोर थांगोन।
सोर सोर थांगोन? जाहानिफाय आइ आब बाजै थांगोन।
उम।
ओंखायनोथ नोंसा आइखौ लांफानो नागिरदोंमोन आरो।
उ बे सोलाबानोबा।
माबा।
उम सोलाब बालाय।
ओ नआव खबरा बाखि मोजां आइमोनना नोंसिना।
ओं मोजाङानो।
ओ। मोजां जाखागोनना दालाय। गेजेरावनो उम।
ओमफाय नोंसा गायखांजोबाय? जोंना गायखां जोबबाय। उम
हाजिरा लाजोबदों ओंखायनो थाबजोबबाय।
मोजां थाब थाब गायना लानांगौहाय।
ओं
उम
ओम थाब थाब गायबासो जाखायो नङाब्ला जाया उम
गायजोबा होथारा। बेबायदि आवनो हिंसि हिंसि जायो साजिरा नि थाखाय।
हाजिरा मोननायावनो होथारबाय गायनाया।
ओय गायनांगौसो लेंहरबानो जायो।
ए आं नोंखौ गायनो रोङा सानदों।
ओम रोङो औ थांगौमोन ना आङो।
आं मिथिथारा बिदिबा लेंहरथारगौमोनहां नोंखौ।
ओं थांगोन दे ओम। थां जायो। थांजागोन दे
थाङोना थाङाहाय नोंलाय। उम नै दा गरम बोथोराव मोजां जाथारो दुगैनो। थान्दा थान्दा जायो दा बायदियाव।
ओम थाङो हो।
थांगोन दे लोगोफोर ओ बुरजा लाना थांनांगौ।
ओं समान।
दै स्राय स्राय बोहोयो हाजोनिफ्राय गोजौनिफाय। नों थांफेरदोंना थांफेराखै?
आं थांनायालाय थांफेराखैमोन।
ए थांफेराखै होमबा थांफेराखै होमबा।
ओहो थांफेराखै। जोंहा थांना फैखांबाय अ माला थांनाय?
दाखालि बावै थांदोंमोन सान्दुं गोसा दुंदोंमोना।
उम उम।
थांबावनोसै।
ओं। आंखौ लिंहरबानो जायो थांगौमोनना आङो। ओं। दे ओमबा दोनथ'नोसै ओम दे।